हेलौ नोंथां ओ आंनि आवाजखौ खोनादोंना नोंथां?
अ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियानो दङ नोंथां दायो ओरैनो दंथयो नै जिरायलाबायनानै
अ आच्सा नोंथां आं बे समावहाय नोंजों फंनैसो बाथ्रा सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां हागोन।
अ सिम गिबियावनो नैबे मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां आंबो नोंनिसिम फिन ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि
अ गोजोनबाय नोंथां आत्सा बे समावहाय आङो जों बर' हारिनि लावखार ओंखाम जानायनि बागै नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथाङा हागोन नोंथां?
औ
औ अ दा नोंथां जोंनि बर' हारिनि लावखार ओंखाम जानाय होनोब्लाथ जों गासैबो उन्दैनिफ्रायनो दायो गोदो माबायदि जोङो लावखार ओंखाम जाबोयोमोन आरो मागो दमासिनि समावबो जोङो ओ न'निफ्राय न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जेरै ज'यै आ आ पिकनिक जानाय बादि जा ओ लावखार ओंखाम जाहोयोमोन थिग बे बर'नि नामै लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङो नङा होमब्ला नोंथां। औ बेखौथ' गोदो जों जोंनि आबै - आबौ आरो आजै - आजौमोननि समावनिफ्रायनो जाबोनायलाय आरो आथिखालावबो बेबायदि ओ लावखार ओंखाम जानायखौ जों गोबाङैनो नुनो मोनसै ना नोंथां?
औ।
गोदो जे - लावखार ओंखाम जानाया ओ सोलिगासिनो दं आरोना आथिखालावबो। दा नोंथाङा बे लावखार ओंखाम जानायनि सायाव ओ सुंद'यै माबाफोर बुंनो हा गोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङाजिखिनि फोरमायदों ओ थिंबो बेबायदिनो गोदो - गोदाय आबै - आबौमोननि समनिफ्रायनो बे ओ लावखार जानाया थादों गोदो - गोदाय जोंनि आबै आबौमोना बिदिनो बैसागु मागो बा माखासे जोंनि बिदिनो ज' ज' जालायनानै
लावखार ओंखाम जानायखौहाय ज' ज'यैनो थांनानैहाय गावसिनि
मोन
औ - औ।
फालिनाय समाव जोङो मोसानानै मोननाय जि रां माइरं बेफोर जि फैसा मोननाय